हेल' खोनादों।
हा?
हेल'
औ।
हेल'
हेल'
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा मा मावगासिनो दालाय?
आं दङ फ्रियैनो दङ' रायलायनो हागोन।
अ। नोंथाङा दहाय बुंनाय औवानि बागै
औ
एसे फोरमायना होनो हाबावगोन ना
औ औ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ औवानि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै ना नोंथां
औ औ
औ औ दायो औवा होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ औवाखौथ' जोङो औवाया जाहैबाय ओ रोखोमसे लाइफां जेखौनोखि जोङो ओ आसाम नि माने गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावनो मोननाय जायो आरोखि आसामावल' नङा आसामनि जोङो बाहेरायावबो मोननाय जायो आरो दा बिदिनो। जोङो ओ औवाथ' माने बर'फोरजों ओ जोनोमनि। निफ्राय लानानै थैजाबसिम माने सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बिदिनो माने अवा। जों जोङो न' बा ओ न'नि खुन्था बेरा ओ। जा जेवरा बेफोरबायदि होनायनि अनगायैबो माने बा न' बा। नायनायनि अनगायैबो माने औवाजों जोङो गोबां। ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो माने बेसादफोर बानायनो हायो आरोखि जेरैहाय। ओ जोंना जेखाइ खबाइ ओम।
सानद्रि दाला खादा बिदिनो माने ओ सेन खखा आरो ओ माने ओ टेबोल सियार एम बेफोरबायदि माने ओ सिफुं, थरखा बेफोरबायदि माने जोङो ओ गोबां रोखोमनि माने बेसादफोर बानायनो हायो आरोख बिदिनो औवाया माने ओ बिराद थाबनो माने फास ग्रयिं जायो माने बिराद थाब देरो मा ने अवाया थ बिदिनो अवानि माने अवा खौ जोङो गायनोबो हायो आथिखालावथ' औवाया खम जालांदों नङा होनबा नोंथां? माने आथिखालावथ' जोंना ओ थाउन सोहोरफोर थाउन सोहोरफ्राव मोननोनो गैलिया मानोना बिसोरो माने थाउन सोहोरनि मानसिफ्रा माने औवाखौ माने गोबां बेसेन होनानै। बायनांगौ जायो आरोखि माने बेखौ आथिखालावथ' खालि गामिफ्रावल' नुनो मोननाय जायोसै आरो बिदिनो जोङो बेफोर माने ओ बेसादफोरखौ बानायनायजों लोगोसे माने जोङो हाथाइ बाजाराव माने ओ बानायनानै माने फाननो हायो आरोखि बिदिनो जोङो औवाखौ माने ओ माने गायनानै ओ माने औवाखौ माने जोङो गायनानैहाय आबाद माने बिदिनो गायनानैहाय माने जोङो ओ फाननो हायो आरो जों माने फेक्टर्रिफोराव लाङोना औवा खौथ' माने पेपार बुक कपि बेफोरबायदि बानायनो लाङा लाङोना। थ जोङो बेखौ माने फाननानै मा ने ओ फानहरनो हायो आरोखि ओ फाननानै माने जोङो गोबां ओ रां आरजिनो हायो आरोखि थह बिदिनो माने औवाया माने बर'फोरजों माने ओ जोनोमनिफ्रायनो माने थैजासिम सोमोन्दो दं होननानै जों बुं बुंनो हायो मान मानोना जोंना ओ गोदोनि समावथ' माने डाकटा ओ जेब्ला ओ गथ' अ जोनोम मोनो गथ' जोनोम मोनबा थ' माने डक्टारनाव लाङामोन ना गोदोनि समाव थह बेयावहाय माने औवा। ओ गथ'नि माने अ मा होनो अ उथुमिखौ माने अ औवा खाथिजोंसो माने ओ हानाय जायोमोन आरोखि बिदिनो जों जोंना बाथौ दुमनाय ओ बाथौ दुमनायावबोथ' जोंना औवानि गोनांथि दङना माने जोंना औवाजोंनो गासै बो ओ खामानियानो जाजोबो होननानै जों बुंनो हायो आरोखि बिदिनो जोंना ओ ओ सोरबा मानसि थैबा बा सोरबा रुंसारि जाबाबो जोंना माने औवानि गोनांथि। दं आरो माने अ गासिबो खामानियानो माने औवाजों जायो होननानै जों बुंनो हायो आरोखि। थ' बिदिनो ओ नोंथाङा। बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो बुंनो हागोन।
औ नोंथाङाथ' जा बुंदों बे गासिबो नंगौआनो सैथो माने। जोंनि हारियावल' नङा दस्रा हारियावबो जे नेबा बांसिन गोहोम खोख्लैयो नाथाय जोंना गो दोनिफ्रायनो औवाजों बांसिन सोमोन्दो गोनां होननानै जोंहा बुंनो हायो ना।
औ औ।
जिउ खुंनायाव जिसिबां नांगौ जानाय बा बेसाद आइजेंफोर बिफोरखौ गासिबो जों औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंथ' नै दा मिथिबावलासो गोदोहाय मा मा बानायबावोमोन मा मा
औ औ औ।
गोबां इदिनो
ओम‌
खौ जों नुनो मोनबोदों
नाथाय आथिखालाव एफा मानि बिदि बानायनाया खम जालांबाय आरोना गोदोनि आबै आबौमोना बिदि खौ बांसिन बानायोमोन दा बांद्राय लों रोंबांब्लाबो
औ।
अ।
नोंगौ ओ औ फुंनो हागोन नोंथाङा ओ नोंथाङा बुंग्रोदो दे ओमफाय आं बुंसै
उम आइया आं बावफिनलायसो माबा होनो नादोंमोन आं दे नोंथां होनग्रोलाय
औ बिदिनो जोङो औवा औवानिफाय मोननाय ओ औवा मेवाइ बेखौबो जोङो जायो नङा होनबा बिदिनो जोङो औ औवा मेवाइजोंबो जोंना गोबां ओ हेल्थ बेनिफिट जायो बेखौ जानानै जोङो ओम जेरै ज जोंना औवा मेवाय औवा मेवाखो जा जाबाथाय जोंना माने हार्टनि थाखाय मोजां आरोखि ओ ओ बिदि बुंनो बुङो आरोखि बुंनाय खोनायो हार्टनि थाखाय मोजां होननानै बिदिनो जोङो औवा मेवाइखौ जोङो अनलाजोंबो जायोना अनला औवा मेवाइ बिदि जायो औ औ बिदिनो आरो औ आसारबो बा बानायो जोंनाव अमा बेदरजोंबो जायो औ
नों नोंथाङा आसार बानायनायखौ मोनजाफेरबाय नामा? अ बिनि माबाया थावनाया माबायद दि
ओ बिनि थावनायाथ' आंथ' गोखैसो मोनदों एसे अ अ
नोंथाङा बे ओ बे आसार बानाय माबोरै बानायो बेखौ मिनथियो नामा?
बेखौथ' आं मिनथिया नोंथां बा बानायफेरनायबो जायाखै। माने आं जाफेरबायल' आरोना औ नोंथाङालाय मिनथियो नामा?
आंथ' बांद्राय मोजाङै मिनथिया ओ नाथायबा ओ औवा मेवायखौ माने ओम जेनेबा लाबोनानै ओ लाबोनानै बिखौ मोजां आङै ओ हानानै बिखौ माने भयामावहाय सोना दोननाय जायो आरो। ओ बियाव थाव थावनि गोनांथि गैया बायदि मोनदों आङो माने आंबो बांद्राय मोजां मिनथिया आरोखि त' आं औ होआ होया होयानो होनजायो आरोखि बिखौ माने बि दिनो सोनानै दोनो माने आं मिनथिनायाव आरो खायसे जायगायाव होयोबो जानो हागौ।
अह दा नोंथांमोननि जायगायाव मा मा रोखोमनि औवा मोननाय जायो ओरैनो
ओ बेखौथ' आं बांद्राय मिनथिया नों थाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि औवा मोननाय जायो।
औ औ माने जोंनि जायगायावथ' होनोना माखासे औवा जेनेबा औवा गुबै औवा बुरखा औवा थेरे बेफोरबायदि ना औवा बै फिसा फिसाबो दंना
औ औ -औ
बेफोर नामखौथ' मिनथिला जेनेबा इदिनो इदि मोनथामसोनि नामखौल' मिथि
औ औ दा ओ नों थांमोननि जायगायावहाय ओ औवाखौ औवाजों माने मा मा बानायो ओम आरो नोंथांमोननि जायगायाव माने बे बानायनाय माबाफोरखौ फानो नामा हाथाय बाजाराव बेफोरनि सोमोन्दै एसे
औ नोंथां नुनो मोनो बाजाराव बानायनायखौ जोंथि जोंनिथिं बांसिनानो दा दैज्लां सम जाबायना नोंथां औ दास खमाव जेखाइ खबाय इदिनो खखा इदिखौ बांसिन नुनो मोनसिगोन आरो दा-दा बाजार आरियाव
औ औ औ
खायफा खायफा आबौयै आबै आबौमोना बिदिखौनो न'आव थानानै जिरायनानै हेब्बाय थाना एखौनो
औ बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि
बेखौनो फाननानै बिसोरो बेजोंनो न'नि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बेखौ फाननानै नो लाङो आरोना
ओं ओं
नोंथांमोनथिंलाय इदिखौ नुनो मोनगोन ना मोना
औ नुनो-नुनो मोननाय जायो ओ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेखाय खबाय बा ओ सान्द्रि दाला खादा बेफोरखौ बानायनाय नुनो मोननाय जायो आरो ओ बेजोंनो लोगोसे माने जोंनियावहाय ओ बर' सुबुंफोरजों लोगोसे ओ गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि आबै आबौमोनखौबो बा बानायनाय नुनो मोनो बानायनानै ओ हा थाय बाजाराव फाननायखौ नुनो मोनो फाननायनि गेजेरजों ओ बिसोरो ओ रा आं आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
फोर गोमालांनो हमदों बेखायनो ओ आं सानो ओ बानायनांगौ बयबो सोलोंनांगौ बा आबै आबौमोननिफाय माने जोङो सोलोंनानै लाखिनांगौ आरो मानोना उन जोलैयाव उन जोलैनिफ्रा माने मिन थि मिनथिनाय नंहैया बायदि आरो मानोना आथिखालावथ' बेफोर गोमालांनो हमदोंना माने माखासे जाद ओ आथिखालनि जा ओ माने आथिखालनि जा गोदान गोदान माबाफोर ओंखारदोंना बेनि गेजेरजों उम बेफोर गोमालांनो हमदों आरो त' जोङो ओ आं सानो मानेज जोङो सोलोंना लानाया मोजां आरो
औ नोंथां बुंनाया सैथोआनो आथिखालाव गोबां खमानो नुनो मोनसै नङा होमबा
औ औ
बेफोरखौ सोलोंना लानांगौ
औ सोलोंना लानांगौ
अ
बिदिनो जोंना औवाजोंथ' जोंना ओ जोङो औ-औवाखौ जोङो माने बुरजा गायनानै बा जोङो बुरजा खा नानै माबाफोर बिजनेस खामनो हायो नामा नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा सानो?
औवानि फालांगियाथ' हायो होनजायो नाथाय एसे गोबाव स' खमलायो आरो ना
औ औ
औवायाथ' जेनेबा मोनसे बुस्थुजोंनो फानजाग्रा नङाना एसे बुरा बुरजासो फानो बे बुस्थुखौ नङा होमबा औवाया जेनेबा औवायाथ बोरै गायो नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
बेनि सोमोन्दै आङो मिथिया नोंथाङा मिथियोबा खोन्थानो हागोन।
अ माने औवाया जेनेबा औवा थायोना
औ
हमना ला मोनसे औवाखौ जोङो औवायाथ गोलाव गोलाव जायो नालाय बेखौ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै
औ
बिदिनो आलि ओ ओ आलि जायगा बा एसे गोजौ जायगायाव जोङो बिदिनो
अ औ
बेनो ओमफ्राय लासैनो खिलिलांनानै आरो गायनाय समाव बेखौ सोमावनो मोन बाय थाया आरो ना समावबा थैयोसै बियो रोदासुआ। औ बिदिनो गायनानै दोननांगौ आरो दलदनो बिदिनो ओमफ्राय दा दैज्लां समाव बिदिनो बिदिनो मोनफा मोनफा मेवाइ ओंखारबोनानै बिदिनो बारायलाङो आरो बे बुस्थुआ ना।
औ औ
बिदिनो लासैनो औवा सुबा जालांनोसै
औ बिदिब्ला औ औ नंगौ बिदिब्ला जोङो ओ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथां।
औ औ दे जागोन दे नोंथा